खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम गामलायनाय थाग्रोबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय
औ ओ नोंथांजों आं ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सावराय जागोन नोंथां
ओ बेनो जाहैबाय ओ बारहावा गेब्रेंनाय आरोना नोंथां
अ बारहावा गेब्रेंनाय
औ औ ओ बारहावा गेब्रेंनाय ओ बारहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबि गिबियावनो बारहावाया बोरै गेब्रेङो आरो बेखौ जोङो माबायदियै ओ खमायनो हागोन एबा दबथायनो हागोन बेजों बे खौ रायजलायगोन आरोना नोंथां औ ओ बारहावा गेब्रेंनाय बारहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ जोङो बारहावा गिबियावनो बारहावा बारहावा होननानै बुङोब्ला जोङो बारहावाखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय नङा ओमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ थारै
बे बारहावा जायखौ जोङो जायखौ जोङो सुबुं माहारिया ओ सुबुं माहारिल' नङा जिब जुनार जिब जुनारजों लोगोसे सुबुं माहारिया जाय जाय ओ बारहावाखौ जोङो अक्सिजेन हिसाबै बायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
नोंगौ नोंथां नंगौ
औ औ बेबायदिनो जोङो दसे सम अक्सिजेन मोनाब्लानो जों सुबुं माहारिया थैजोबलाङो आरो ओ जिब जुनाराबो थैजोब लाङो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेबादिनो जोंनो जोंनि ओ जों सुबुं माहारि आरो सुबुं माहारिजों लोगोसे जिब जुनारनो जिब जुनारनो बारहावा एबा नांगौ हिसाबै अक्सिजेन अक्सिजेना जोबोर गोनांथार नङा ओमब्ला
नंगौ नोंथां औ
ओ औ बारहावा बारहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेबायदिनो जोंनि ओ बुहुमनां बेबायदिनो दंफां-लाइफां ओ दंफां-लाइफां, हाग्रा-बंग्रा बेफोरनिफ्राय जोङो ओ बारहावाखौ मोननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ बेबायदिनो जोङो बे बारहावानि बारहावायाथ' गोबां रोखोमनि दं नाथाय जोङो जोङो मानसि मानसिया बाहायो सुबुं माहारिया थांना थानो थाखाय जों बाहायो ओ सिजोन नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ ओ जोङो बेबायदिनो जोङो गोग्गो गोग्गो बारहावाखौ जोङो ओ दंफां-लाइफां एबा मिथिंगानि दंफां-लाइफांनिफ्राय मोननाय जायो नाथाय बारहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबि गिबियावनो जोंनि बारहावा गेब्रेंनायनि जाहोना जाबाय ओ गारि-मथर सालायनाय नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोथां नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो बारहावा गेब्रेंनाय होनोब्ला जोङो गारि मथर सालायनाय गारि-मथर सालायनायाव जेब्ला बेबायदिनो जों ओ खामनाय उखुन्दै जेब्ला उखुन्दैया ओंखारबोयो अब्ला जोंनि मिथिंगानि गोग्गो बारहावाजों ओ बे गारि-मथरनिफ्राय खामनाय उखुन्दैया ग'बोनानै जोंनि मिथिंगानि बारहावाजों गोरोबफायो नङा होमब्ला नोंथां? औ बेबायदिनो ओ बारहावा एबा ओ गाज्रि बारहावाया जोंनि मिथिंगानि मोजां बारहावाजों गोरोबफैयो बे बेनि थाखायनो जोङो ओ मिथिंगानि बारहावा एबा जोंनि बारहावा गेब्रेंनाया सोमजि नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ गिबि गिबियावनो ओ गिबि गिबियावनो आं बुंनाय ओ लेखा माने बेबायदिनो गारि गारि मथर गारिनिल' बारहावाजों जोंनि बारहावाया गेब्रेङा बेजों लोगोसे जोङो ओ नोगोर एबा सोहोर फोराव जोङो नुनो मोनो गिदिर गिदिर दारिमिन फसंनाय नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ सैथो
औ बेफोर दारिमिनाव ओ गोबां रोखोमनि बेसाद बानायनाय जायो जोंनि जोंनि गासैबो बाहायनाय मुवाखौनो जों दारिमिननिफ्राय मोननाय बेनिखायनो जोङो दारिमिनखौ जोबोर जोबोर जोबोर माने दारिमिन फसंनायखौ जों नुनो मोनो गोबां गोबां ओ बेसाद बानायनो थाखाय दारिमिन गिदिर गिदिर फसंनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोर दारिमिनफोरनिफ्राय जोङो गोबां गाज्रि एबा ओ खामनाय उखुन्दैखौ जों गबोनाय खामनाय उखुन्दै गबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे उखुन्दैफोरानो जोंनि बारहावाजों लोगोसे जोंनि गोगो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोंनि बारहा गोगो बारहावाखो बारहावाजों गोरोबनानै जोंनि मिथिंगानि गोगो बारहावाखौ गेबरें होयो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरोबाव बेबायदिनो बारहावा गेब्रेंनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ जोंनि प्लास्टिक एबा जों गेसाव-गोफोन मुवाफोर खौ सावनानै बे ज जोंनि माने बेफोर गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ खावनानै उखुन्दै गनाया बेफोरबो जोंनि गोग्गो बारहावाजों गोरोबनानै जोंनि ओ मा होनगोन बेखौ जोंनि गोग्गोबा रावखौ गाज्रि खालामनाय नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेबादिनो जोंनि ओ जोङो आं बुंनाय लेखा बे माने प्लास्टिक एबा गेसाव गोबां खावनाय जाय जोङो जोङो बेबायदिनो दखान फान एबा ओ हाथाय बाजार एबा गलाफोरनिफ्राय जोङो मायबा मोनसे बेसाद बायनानै लाबोब्ला जोंनो ओ बिसोरो पलिसिन एबा प्लास्टिकआव सोनानै हरो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेबायदिनो पलिटिन एबा प्लास्टिकआव सोना हरो बे पलिटिन प्लास्टिकखौ जोङो ओ दोनथुमा लाबालासिनो मोजाङै दोनथुमा लाबालासिनो जोङो सावनानै आरो जोङो मायबा मोनसे जानाय बेबायदिनो मिथाइ, बिस्कुट बेफोरबायदि जानायफोरनि प्लास्टिकफोरखौ जोङो अराव सावनानै आरो बेबादिनो जोंनो गेसाव गोफोन बेबायदिनो जिब जुनार थैनाय बेफोरखौबो जों खावना सावनानै होयो। नाथाय बेनिफ्राय गोबां गाज्रि गाज्रि उखुन्दै गबोयो बेफोरनि थाखायनो बेफोर उखुन्दै बेफोर गाज्रि उखुन्दैयानो जोंनि ओ मिथिंगानि ओ गोग्गो बारहावाजों गोरोबनानै ओ जोंनि मिथिंगानि गोग्गो बारावाखौ गाज्रि खालामो आरोना नोंथां बेफोर बेफोरनो जाहैबाय ओ बेफोरनि जानावनो बेफोरनि जाउनावनो नोंथां जोंनि गोगोबा रावाया बार रावाया गेबेलाङो आरो नोंथां
नंगौ नोंथौ नंगौ
ओ नोंथाङाबो जेसेबांखि हायो आंखौ मदद होदो बेबदिनो बारहावानि बारहावा गेब्रेंनायनि सायाव बुंनानै नोंथां
औ नोंथां थारैनो नंगौ बिथाङा दानि बयसो बुंलांनाय बायदिहाय बारहावा गेबेनाय बारहावा गेब्लेनायनि उनाव जोङो मोननै रोखोमनि थिन मोननाय नङा होमब्ला नोंथां जोङो मानसिया औ गाव मानसियानो गेब्रें होनाय मोनसे मिथिंगायारि बारहावा गेब्रेंनाय मोनसे मिथिंगायारि होनोब्ला मिथिंगायारि होनोब्ला जोङो जेरैहाय अरगें बेफुबनाय बांग्रिं मावनानै औ बिदिहाय अरगं दै फाननाय बांग्रि मावनाय बिदिहायफोरखौ जों मिथिंगायारि मिथिंगायारि गेब्रेंनाय बार ह ब्रेंनाय होनना बुङो लोगोसे जों मानसि मानसिया गावनो बारहावा गेब्रें होनाय बियो मानसिया सुबुङा गावनो बारहावा गेबलेनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबिसिनथाराव जोङो ओनसोलाव फोराव गोबांथारै दारिमिन फसन नोंथाङा दानिबोसो बुंलांनाय बायदि सोर ओनसोलफोराव गोबां दारिमिन गिदिर गिदिर दारिमिन फसंनाय सोरखारनि मुलाम्फा सोरखारा मुलाम्फानि थाखाय गिदिर गिदिर गोबां रोखोमनि दारिमिन गिदिर गिदिर फसंनाय लोगोसे गिदिर गिदिर बिल औ जोबोर गिदिर गिदिर बिल्डिं बानायनाय न' बां लुनाय बिदिहाय दंफां लाइफांखौ दाननानै आबाद बानायनाय आबाद मावनाय न' बां गिदिर गिदिर लुनाय बिदि सोहोरफोरावथ' दाबो म ओ गोबां बिदिहाय दंफां लाइफांखौ नुनो थांलिया जायनि थाखाय जों ओ जायगाफोर हमनानै होनो हायो दिल्ली दिल्लीफोरा जोंनि भारतनिनो सेथि बारहावा गेब्रेंनाय गाज्रि बारहावाया बियो मुंखौ जों लानो हायो दिल्ली होनोब्ला गोदान दिल्लीया जोंनि बुहुमनिनो सेथि मासियाव गोलैनो हमदो गाज्रि बारहावा होननानै औ बेनि थाखायनो जोंनि गुदुं बोथोराव दा गरम बोथोराव जों गरम थानो हायै ओ थानो हायि जानो हमदो ओ जोङो जायनि थाखाय बिदिहाय लामा दथ'फ्राव गारि गुरा खारनाय गारि खारनायफोरा गारि जोङो बारहाव गेब्रेंनाय होनोब्ला गारि मटर सालायनाय गारि मथर सालायनाय होनब्लाथ' दानि जुगाव जों बुंनो हायो गारि म रा सुबुं अनजिमानिसो गारि सालायनाया गोबांसिन जालांबाय ओ औ नंगौ नोंथां ओ न'सेयाव सुबुङा साथाम साब्रै थायोब्ला गारिया गंब्रै गंबा उम दखान बिदिहाय जालांनो हमबाय जोङो जायनि थाखाय बारहावा गेब्रेंनाया गोबांनिसाय गोबांसो जालांगासिनो जों बे नि थाखाय जों बेखौ हमथानोसो नांगौ अ नंगौ नोंथां ओ जोङो नायनो थाङोब्ला नों गामि ओनसोलफोरावबो दाना ओ दंफां लाइफांखौ दाननानै आबाद मावनो हमबाय न' लुनो हम हमबाय हाजो ओनसोलफोरावबो दंफां लाइफांखौ दाननानै न' बां लुनो हमबाय जायनि थाखाय जोंनि बारहावाफ्रा ओ गेब्रेंनो हमबाय लोगोसे जोङो ओ बिदिहाय जोङो बुंनो थाङोबा गलाफोरनिफाय मोन लाबोनाय उम दखान लाबोनाय जोङो प्लास मिथाइ गोबां बेफोरखौ जोङो दाबसे जायगायाव दोनालासिनो जों जानला मेनला जागाफोराव गारथिंलाबायनानै जों दंफां लाइफाङाबो जाला हो जानो जाया जानो हमबाय दंफां लाइफांखौ जों दानफायो लोगोसे दंफां लाइ फांखौ जों ओ गायफिननो नागिरा बिनि थाखाय जोङो जोंनि बारहावाफोरा बांसिनै गेब्रेंनो हमबाय। जों बेखौ ओ संरैखा खालामनो जों दंफां लाइफां गायनांगोन लोगोसे जोङो ओ मोजाङै बेखौ फोथांनानै लाखिनानै मोजाङै बारहावाखौ मोजाङै गोग्गो खालामनांगौ नङाब्ला जोङो ओ दाथ' नुनो मोनो गारि मथर जोङो रा लामाफोरखौ जों मोजां मोजां सुबुं अनजिमानि मोजां मोजां सुबुंनो थाखाय मोजां मोजां नांगौ जालांबाय गारि गुरा जोङो गामि ओनसोलफोरावबो लामा फोरखौ मोजां बानायनो थाखाय जों दंफां लाइफांखो दानाय नुयो दंफां लाइफांखौ दानानै गिदिर गिदिर लामा बानायदो दारिमिनफोरखौबो जों गामि ओनसोलावबो लाबोनो नागिरग्रा जाबाय बिदिहायनो जोङो दारिमिननायखौ दारिमिननिफ्राय गबोनाय गाज्रि उखुन्दैफोरा बिदिहायनो जोंनि बारहावा गोग्गो बारहावखो बिसोरो गोरोबनानै गाज्रि बेनिफाय उखुन्दै गबोनाय गाज्रि बारहावाया एबा उखुन्दैआ खामनाय उखुन्दैआ जोंनि गोग्गो बारहावाजों ओ गोरोबनानै बियो गाज्रि जालांनो हमबाय नोंथां बिदियैनो जोंनि बारहावा गेब्रेंनाया गोबांनिफ्राय गोबां जालांगासिनो बिदिहायनो बे बारहावा गेब्रेंनाया गोबांखे गोबां जानानै लोगोसे जोङो मिथिंगायारि होनोबाथ' जों मिथिंगायारि बुङोब्ला बे अरगें बेफ्रुनायफोरा ओ गोबाव बोसो रनि उनाव बेनो जों मानसि बानायनो बे गोबां सिङाव ओ हा सिङाव गोबां जाबोर जोथोर जमा जानानै गोबां ओ बिदिनो गेसफोर जमा जानानै बियो ओंखारनो हाया जेराव जों गोबां रोजा रोजा हाफोरा ओरै फबबो फबबो बे मोनसे गेस बायदि ओंखारनो हाया बायदि जानानै बियो मोनसे अरगे बायदि सोमजिबोयो बियो ओंखारबोनो थाखाय ओ जागा नांगौ नालाय बेयो ओंखारबोनो बिदिहायनो बेरफ्रुबोनानै बियो अरगें सोमजिलाङो नङा ओमबा नोंथां बिदिहायनो जोंनि बारहावाफ्रा गोबाङैनो गेब्रेंनानै बांग्रि मावनाय बिदि अरगें बेरफ्रुनाय जानो हमदों केनदिं बारहावा गेब्रेंनाया बिदिहाय उम बारहावा गेब्रेंनाया जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ
ओ फैबाय नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां
नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां औ गोजोनथों